औ खोनादों औ खोनादों नोंथां आं दा ओरैनो दंथ'यो नोंथां
औ आं नोंथांजों नानि बागै एसे सावरायनो होननानै कल खालामदों आरो
औ सा-सावरायजागोन नोंथां।
औ ओरैनो नोंथाङा मिथिगोनना नाया ज जोंना मा मा रोखोमनि थायो? बा नानि मुंफोरखौ एसे बुंनानै हो।
औ थारैनो नोंथां दे बिदिब्ला नोंथाङा एसे खोनासंलांदो। ओ जोंनो जोंनाव जे जाखिनि नाम मोनो आं बेनि नामफोरखौ बुंनानै होनोसै बेफोरनो जाहैदों जे सें न गोरि ना मागुर ना थुरि ना आरो बामि ना ओ मावा ना फिथिख्रि ना बिदिनो खांख्राइ एंखावरि गां गांजेमा आरो खुसिया बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोम रोखोमनि नाफोरखौ मोननाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंथांनि बायदिब्ला खांख्राइ एंखावदै गांजेमा बेफोरबो नायाव गोलैयो नामा?
आंनि बादिब्ला गोलैयो आरो नोंथांनि बादिब्ला माबायदि दि नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
औ आंनि ब्लघ बादिब्ला माने आं बेफोरखौ ना हिसाबै हमना लानाय जाया आरो माने
औ
औ खांख्राइखौ माने खांख्राइ हिसाबैनो लानाय जायो। जेनेबा मोनसे जिब हिसाबै आरो औ। बेयो आंनि साननायसो आरोना।
औ थारैनो।
अब्ला नोंथाङा नायाथ' जोंना जेनेबा नानि मुंखौथ' नोंथाङा बुंखांबाय।
औ
नामा माने बिगुर गोनां बिगुर गैयि थायोना औ नोंथाङा बिगुर गोनां नानि आरो बिगुर गैयि नानि मोननैसो मुं बुंना होबानो जाबाय।
औ नोंथां आं जाखिनिखौ मिथियो आं बेखौ नोंथांनो एसे फोरमायनानै होलां ण् दिनि बेफोरनो ओ बिगुर गैयि नाफोरनि मुङानो जाहैदों जे बोथिया ना मागुर ना थुरि ना आरो बायदि बायदि रोखोमनि। आरो बिगुर गोनां नानि मुङानो जाहैदों जे फिथिख्रि ना मावा ना कमलकार बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि आरो नोंथां।
औ अब्ला नोंथाङा बिगुर गोनां नाखौ जानानै साबसिन मोजां मोनो ना बिगुर गैयि नाखौ जानानै साबसिन मोजां मोनो?
आङो आं बांसिनानो बिगुर गोनां नाखौ जानानै साबसिन मोनो नोंथां
औ
औ आरो नोंथाङा माबे मोनसेखौ मोजां साबसिन मोनो?
औ आंबो बेफोर बिब्दिनो बिगुर गैयै नाफोरखौ मोजां मोनो जेरै खुसिया बामि ना। मागुर ना सिंगि ना बेफोरखौ जाना बांसिन मोजां मोनो आरो।
औ आरो नोंथाङा जे बुंदों खुसिया बे खुसियाखौ माबायदिहाय हमनाय जायो आरो बेयो माबेयाव थायो नोंथाङा एसे फोर फोरमायनानै होलांनो हागोन ना?
खुसियाथ' गुदुं सिङाव थायो। बेखौ जोङो जावनानै दिहुननाय जायो आरो।
औ
आरो जोंनि जा बेफोरबायदि माने हाखर बा फुख्रिफोर थाया जायनि जाउव जोंथु बायनास जानो गोनां जायो माने
औ थारैनो नंगौ।
अब्ला नोंथां आं नोंथांनिसिम फंसे बाथ्रा सोंनि
औ सोंजायो।
नोंथाङा नाखौ मा मा बायदि रोखोम मा माबा खालामनानै जायो एवा जायो ना स सावना जायोना मा मा खालामना जानाय जायो आर
नाखौ आङो जे बांसिनानो आङो फ्राय खालामनानै जायो। आरो सावनानैबो जायो आरो ओंख्रियाव होफानानैबो जायो। उम बिदिनो बाथ थोनबो जायो। गुबुन गुबुन रोखोमनि खालाम नानै जानो हा जायो आरो नोंथां
औ नोंथाङा माबे मोनसे जानायखौ माने साबसिन मोनो एवना जानायखौ ना सावना जानायखौ ना बाथोन जानानै?
आङो आं बांसिनानो फ्राय एवनानै जानायखौ बांसिन मोजां मोनो नोंथां।
औ
औ आरो नोंथाङा मबे मोनसेखौ साबसिन मोनो?
औ आंबो फ्राय खालामना जानायखौ मोजां मोनो आरो लोगोसे बाथोनफोर जानायखौ मोजां मोनो आरो। माने गासैनाबो जानाय माने टेस्टा एसे बेलेग बेलेग आलादा आलादा जायो आरो सैनाबो। जेन'बा जों सावना जानायनि सावना जानानै एसे बेलेग टेस्ट मोनो आरो एवना जानानै एसे बेलेग टेस्ट मोनो आरो।
औ नोंगौ नोंथां।
अब्ला नोंथांमोननिजा नाखौ फुख्रिफोराव मोन फुख्रिफोराव फिसियोना औ फु ख्रिफोराव फिसिनायनि अनगायैबो बहाबाफोर मोनबावनाय जायो नामा?
ओ फुख्रिफोराव फिसिनायनि अनगायैबो जोंना फोथारफ्रावबो एसे एनै मोनो आरो जोंनि खाथि खालायावबो जे दंग' दंना बेवहाय जोङो उ बेवहायबो जों एसे एनै ना मोननो हानाय जायो आरो नोंथां।
औ
औ
अ नोंथांमोननि जा मा मा ना फिसनाय जायो ओरैनो न'खरफोराव?
औ जोंनि जोंनि न'खरफ्राव फिसिनाय नाफ्रानो जाहैदों जे बिदिनो उम कमलकर ना रुपसान्दा ना बेनि उनावहाय बिदिनो बार्लि ना ना आरो साइनिस फिथिख्रि बिदिनो गुबु गुबुन गुबुन रोखोमनि नाफोरखौ जोङो जोंनि फुख्रियाव हगारनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां।
आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा ना गुरनो थांफेरबायना थांफेराखै?
ना गुरनो थांफेरदों नोंथां।
औ नोंथाङा माजों ना हमो?
आङो ओ बांसिनानो जे जेखाइ आरो खबायजों हमो आरो नों थां माने गुर नानै हमनाय गुरोबो आरो हमोबो। बिदिनो नाखौ जों लाबोनाय जायो आरो।
औ औ
आरो नोंथाङा जे जेखाइ आरो खबाय होननानै बुंदों ना बेखौ माजों बानायनाय जायो ओ नोंथाङा फोरमायनो हागौबा एसे फोरमायनानै होलांदो नोंथां।
औ औ नंगौ जेखाय आरो खबाइखौ जोङो औवानिफ्राय बानायनाय जायो।
औ
खि माने गामि ओनसोलफोराव माने बयनियावबो न'खर न'खर औवा थायो नालाय औ गिबियावनो औवा खौ एसे खाथि महराव सैना लानाय जायो। बेनिफ्रायनो बाना जायो आरो औ औ अब्ला नोंथांमोननि जा दुब्लि बा दंग'फोराव गिदिर गिदिर नाफोर मोननाय जायो ना जाया?
जोंनि दुब्लि एबा दंग'फ्राव गिदिर नाखौ जों मोननो हाया आरो न
औ
जे जोङो बिदिनो फिसा फिनला ओ बोथिया ना फिथिख्रि ना आरो मावा ना आरो खांख्राइ बेफोरखौसो जों मोननो हानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नाखौ जोङो मा मा ओंख्रिजों जानो हायो नोंथां एसे फोरमायना हो
औ दे बिदिब्ला आं नोंथांनो एसे फोरमायनानै होलां सै जाखिनो मिथिगौ बेफोरनो जाहैदों जे ओ मैथाजों ना
औ
आरो जोगोनारजों ना
औ
उम बेनि उनावहाय जों सबायजोंबो ना जानो हायो। आरो अनलाजों औ नाजों अनलाखौ बेजोंबो जों जानो हायो। आरो जोङो जायजों जों खांथिंनानै मोननाय हाग्रानि मैगं बे बेखौनो जाहैदों। जे खारै मैगं जों बे जोंबो नाखौ जों जानो हायो आरो नोंथां
औ
आरो माइसुन्द्रि मैगं दं बेजोंबो जों जानो हायो।
औ नंगौ
अब्ला नोंथाङा माबाफोर सोंनो गोनां दं नामा?
ओ नोंथाङा जे ना फोरखौ माब्रै ओंख्रिजों जानानै साबसिन मोजां मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ नाखौ आं माने मैथा ओंख्रिजों ना एसे साबसिन मोनो आरो
एब थलिनोनो
ना लानानै ना आरो
उम
औ जेनेबा इसे बाहाय फिसा फिसा नाफोरखौ माने ओरैनो फ्राय खालामनानै एब मोजां मोनो जानानै। औ हेलौ
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांमोननि जा
औ
नाफोरखौ हाखरफोराव फिसिनाय जायो ना जाया हाखर बा फुख्रिफोराव?
आाखर ओ फुख्रि फिसिनाय जायो नोंथां
औ अब्लाख मा मा रोखोमनि ना फिसिनाय जायो?
जोङो बेवहाय बिदिनो कमलकारना, रुपसान्दा, बारलि आरो चाइनिस फिथिग्रि, मागुर, थाइलेण्ड,
औ
उम आरो दिनो ओ रौ ना फौकाना आरो भां ना बायदि बायदि रोखोमनि नाजों फिसिनाय जायो आरो नोंथां
औ अब्ला नोंथां औ नोंथाङा दि दानि एसे आगोलावसो बुंखांबाय नाखौ जेखाइजों गुरनाय जायो होननानै अब्ला ज स माने नाखौ जेखाइजोंल' गुरनाय जायोना आरो ना गुरनायनि गोबां आइजें आयलाबो थाबावो
ओ जोङो ना गुरनायनि गोबां आइजेंबो दंबावो नों थां ओ बेफोरनो जाहैदों जों जाहैदों जे जोङो नाखौ फुख्रियावहाय जेजोंबो सारनानै हमनायखौ जोङो नुयो आरो नोंथां। आरो जोङो
औ जेनि अनगायैबो जोङो बोरसि बा बेफोरबायदि फल'फोरजों हमनाय जायो आरोना नोंथां
औ नोंगौ थारैनो नोंगौ नोंथां
नोंथाङा बोरसि बोनफेरबायना बोनफेराखै?
बोरसिखौ आं बोनफेराखै नोंथां। बिदिनो गुबुनफोरखौ बोननायखौ आं नुदों बाट आं बोरसि बोन फेराखै आरो
औ
औ बिदिब्ला नोंथाङा बोनफेरबाय नामा
औ बोनफेरबाय।
औ माबायदि खालामनानै ना जेनेबा बोरसिजों नाखौ बोनो एसे नोंथाङा फोरमायनानै होलांदो।
औ बोरसि बोरसि होनना बुङ्ला बोरसिखौ माने मोननै रोखोमाव मोननाय जायो आरो मोनसे माने बाथा बोरसि होनना बुङो जायनि देन्थाखौ माने एसे गुसुं गुसुं बानायनाय जायो आरो बेखौ माने होनानै गारबोनाय जायो औ आरो मोनसेया जाबाय गन दान्दा गोलाव थायो बेखौ सिब बोरसिब होनना बुंनाय जायो बेखौ माने जायगानिफ्रायनो थानानै ब बोखांनाय जायो आरो औ बांसिन औ बांसिन माने फुख्रि बा फिसिनाय नाफोरखौ बोखांनो थाखाय जोङो बे दान्दा गोनां बा सिब बोरसिखौ बोरसिजों बोखां थानाय जायो आरो आरो बारथाब बाथा बोरसिफोरा जाबाय दुब्लि बा दैमा दैसा बा दंग' दंला बायदिसिनाफोराव थानाय नाफोरखौ जों बोखांनो थाखाय बेफोरबायदि बाथा बोरसिखौ सानानै गारबोनाय जायोमोन
औ नंगौ आरो नोंथाङा जे बुंदों जे नाखौ बोरसिजों बोनो बेवहाय ओ जेनेबा नायाथ' बेवहाय माबा मोनसे जिनिस नङाब्लाथ' बेयो नाया फैखाया आरो बेवहाय मा होनाय जायो होनानै बोननाय जायो बेखौ मिन्थिबा नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
औ बेयाव माने नानि जाग्रा बेसाद जेरै नाफोरा खानस्रि बा बायदिसिना फिसा फिला एम्फौ एनलाफोरखौ जानानै थायो आरोना बेनि थाखायनो खानस्रिखौबो होनाय जायो नङाब्ला बिब्दिनो बेरे बिदैफोरखौबो होनाय जायो आरो बोरसिजों लोगोसे सुथाबनानै होनाय जायो
औ थारैनो नंगौ आरो औ
समा जाबाय
औ दे बिदिब्ला माब्लाबा लोगो मोनफिनगोन औ गोज
औ दे गोजोन्थों नोंथां